खोनादों ना नों
औ औ खोनादों औ दायो बे समायाव औ औ दा बे समायाव नोंथांजों एसे ओ आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ औ ओ दायोथ' जोंनि सोरगिदिं नायोब्ला माने जोंनि आबहावाफोरा माने जोबोद गाज्रि जालांनो हमदोंसै नङा होमबा? ओ बारा बारानो ओ बारानो जा हायानो जा माने जेरैथिंबो माने ओ बां द्राय गुबुंले जालांनायखौ नुनो मोनदोंसै दा बिनिनो सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे दायो जोंनि गेजेराव आबहावा गुबुंले जागासिनो। बियो मानि थाखाय जादों होननानै नोंथाङा सानो नोंथांनि बायदिब्ला?
औ बे आबहावा गुबुंले जानायनि बागै आंनि साननायाथ' बेनोदि जेरै जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाया गोबां जाबाय नङा होमबा? औ बेनिफ्राय जों हान्था मेलानि जेनेबा ओंखारनाय दुङा बा मटर साइकेलफोरनि दुङा ओंखारनायनि जाउनाव जों माने गावनि आबहावाखौ माने गुबुंले खालामनानै लादों आरो गाव गावनो। माने फिफां लाइफां दानफायनाय बिदिनो। औ गिदिर गिदिर माने कम्पानि इन्डास्ट्रिफोर बानायनाय आरो बेफोर गासैबो माने प्लास्टिक इउस खालामनाय बिनिफ्रायनो माने गाज्रि गेस ओंखारनानै माने आबहावाया गुबुंले जादों आरो माने। ओ बेफोर जोङो जेनबा आबहावाखौ मोजाङै रैखाथि होनोब्ला जोङो माने गोबां माने नांगौ जानायखिनि फिफां लाइफांखौ गायनांगोन आरो। अब्ला नोंथांनि एसे नोंथांनि बायदिब्ला एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा जों जेनेबा आब हावाखौ रैखा खालामनोब्ला मा मा खालामनांगोन?
औ औ नंगौ
औ नंगौ नोंथाङा जेफोरखौ बुंलांबाय बेफोरो थारैनो सैथो। जोंनि गेजेराव दा जि आबहावा गुबुंले जानाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांबाय माने मटर गारि बांनाय आरो लोगोसे बिफां लाइफां दान फायनाय कारखानाफोर बांनाय बेफोरनो बेफोरनि गेजेरजोंनो जादों नंगौ दायो नोंथाङा जि सोंदों आबहावा गुबुंले जानायखौ माबोरै होबथानो हागोन होननानै, आंनि साननाय बायदिब्ला माने जोङो जेसेबांनि बिफां लाइफां दानफायदों बिनिखौ बांसिन माने गायनांसिगौ आरो जोंनि गेजेराव माने आंनि साननायाबो बेनो बिफां लाइफां खम जानायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माने आब हावा गुबुंले जानाया बांसिन जालांदों होननानै आंबो सानो बिनिखायनो माने बिफां लाइफां बिफांखौ जोंनो नांगौबो जायो जों दाननोबो गोनां जायो मानो होनबा दायो न' लुनाय बा बायदिसिना खामानिफोर मावनाय फार्निचारफोर बानायनाय बेफोराव नांगौ जायो नाथाय बिदि होननानै जोङो दानफायनानै दोनबा जानाय माने जेसेबांखिनि दानदों बिनिख्रुइ बांसिन आरो जोङो गायनोबो नांगोन आरो बेखौ आं सानो। आरो जिहेतु दायो कारखानाफोर ओंखारदों बे कारखानाफोरखौबो जोंनो गोनां मानो होनबा माखा सफैयो नाथाय अब्लाबो माने ओ जोङो जेसेबां नांगौ बेसेबांखिनि बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो आरो बेनि अनगायै थ गारि मथरफोर गोदोनि दिनावथ' माने खै मथर गैयालासिनो साइकेलफोरजों मोसौ गारि फोरजों गरायफोरजों बेबायदि ओ थांलाय फैलाय खालामनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय बा गोदोनिफ्राय जों गोदोनि मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों दायो जोंनि गेजेराव माने गारि मटर सफै नायनि गेजेरजों जोंहा ओ माबा मोनसे मोजांबो जादों। आरो बबेनिबा माने गाज्रि जानायखौबो जोङो नुनो मोनदों दायो ओ बे आबहावा जिथु गाज्रि जानाय बिनि थाखाय माने गारि ओ सालायनायफोरखौ माने खम बिबां सालायनांसिगौ होननानै आं सानो आरो। ओ गारिफोरखौथ' नांखागोनानो बिथिं बिथिं थांनाय मानाय नांगोन। नाथाय अब्लाबो माने ओ दायोथ' ओरैनो ओरैनो जानायनि जायनिसो माने मानसिफ्रा ससे लामा जेराव माने थाबायना थांनोबो हायो साइकेलफोरजों थांनानै ओ सहैयो बेबायदि ओ लामाफोरावबो माने ओरैनो माने गारिफोरखौ लाङो आरो।
उम नंगौ
ओ बिनि थाखायनो माने औ औ
दाथ' जायनि जाउनाव बिनि थाखायनोथ' माने दानि दिनावहाय जों माने इलेक्ट्रिक भेहिकेल्सफोरखौ नुयो आरो गारि मथरफोरखौ।
औ औ
खोनादोंना? औ
अ' मा होनदों?
जों माने बेफोरबायदि आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो था थाखायनो माने जोंनि हा माने हादोरफोरा बा बुहुमावनो माने दासान्दि माने इलेक ट्रिक भेहिकेल बा बेटारिनि गारिफोरखौ खारनायखौ बांसिन नुदों आरो दिहुननायखौ। खोनाबायना? हेल' हेल'
औ औ
औ औ खोनादों दा? औ औ जों माने औ दे बुंलाय बुंदो बुंद'। औ बुंलाय खोनायासै आङो।
औ खोनादों नोंथाङा मा बुंदोंमोन एसे बुंफिननो हागोन ना?
औ आं बुंनाया माने जोंनि माने हादोराव दाना उम उम माने खोना-खोना-खोनायाखै होनबा?
नोंसो औ
खोनाबाय खोनाबाय। हेल' हेल'
औ खोना खोनादों देलाय बुंलाय खोनादों दे।
ए एसे नांथाबाय होमबा माबाया राय्लायनाया। औ माने बेफोर खोनाबाय खोनाबाय। हेल'
औ औ अ खोनाबाय अ
औ माने बेफोरबायदिनि थाखायनो माने दा आथिखालाव माने बेटारिनि गारिफोरा माने ओंखारनाया बांदों आरो।
बुं औ दे बुं दे खोनादों।
औ औ स्ल' जाबायलै एसे नेदा।
अ
माने बेफोरबायदि आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय माने दा माने गुबुन हादरफोराबो माने बेटारि गारिनि माने दिहुनथाइखौ बांबो बा बां बांहोलांगासिनो आरो ओमफ्राय दा जोंनि हादरावबो बेबायदिनो गोबां गारिफोर ओंखारबाय जाय गारिफोरा बेटारिफोरजों खारो आरो। औ दाथ' माने गोबां थावफोर खौबो जोंना माने मोननो थांला इसिबां सिगांनि बायदि माने दामफ्राबो बारै जोब्बाय बिनिखायनो माने गोबां मानसियानो बेबायदि थाव सोबाय थानानै सलायबाय थानो हाया जायनि थाखाय माने बे बेटारिनि हेफाजाबजों माने चार्ज होनानै माने बांसिन मानसिफ्रानो सालायनो खाबु मोनगोन आरो
औ
औ ओमफायथ' जोङो माने आबहावा गुबुंले जानायनि बागै मोनसे आलादा माने खोथाबो दंबावो जेराव माने हादान हादान लानाय बा माने हाग्रा
औ औ औ औ। आरो बिनि अनगायै औ। औ औ औ हेल' हेल'